हेलौ
हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना? अ नोंथाङा दायो फ्रिबा माने
औ आं दा दसे समनि थाखाय फ्रि आरो।
नोंथाङा फ्रिबा आं माने बिदि आरो टपिकआ, जेनेबा जों सानैजों मोननैसो ओ खोथाफोर फोरमायलायगोन आरो बेयावहाय जों मोनसे खाहानि थानायबो जानांगोन, बेवहाय ओंथि थागोन आरो जों माने सिखा मोननाय आरो जों जिउआवहाय मा खालामबा मारै होननानै। दा नोंथाङा एसे मिथियोब्ला फोरमायनो हागोन नामा। आंबो फोरमायगोन।
अ आतसा माने जो जोङो दा सानैजों बे ओंथि गोनां खोथाखौ सावरायलायनो सानदों आरोना।
आतसा औ आंनाव मोननैसो बिदिनो खोथाफोर दं जे बिथांङा फोरमायनानै होनो हागोन। दसे समनि थाखाय होमबा आं बे बे खोथायानो जाहैबाय आंना मोनसे मोनसे समाव आरोना जिखुनु बियो गोजां गोजान जायगानि खोथा जायावहाय ओ बरफ जायगा जेराव जोङो थान्दा बा गुसु जायगा आरोना बेवहाय सासे सुबुं दंमोन आरो बे सुबुङा माने ओरैबायद दि माने खेथि हक बा खामानि मावो बा माने बिनि गोसोआ मोजांमोन आरो दा बे गोसो मोजां मानसि ओमफ्राय बिनि उनावहाय सानसेखालि मा होनुदोंां जि जिबौ मासे बरफआवहाय थान्दाजोंहाय थैहाबनानै थानाय दङ। बेखौ नुनानै बियोहाय बे जिबौखौ नुनानै बे अनखांदों बे अनखां थांनायनि गेजेरजों बेखौहाय गावनि आखायाव जि जलंगा मोनसे दं बा जोङो बेग होनो ना मना जि दंमोन गामिया बेवहाय बेखौनो अनखांनानै माने गोसोआआबो बोरैबा मोनबायो बिदि रावखौ माने बिदि खस्थ'खौ बा नायनानै गालांनो हायि मानसि माने जाय माने खस्थ दं बेखौ माने सहाय खालामग्रा आरो। गोसोआ माने ओरैबायादि मोजां बे रावखौबो माने गाज्रिबो बुंनाय गैया मानाय गैया आरो। सानसे समाव बियो बिदिनो जिबौ खुन्दुनानै माने अनखांबायो गोजां नाय गोजां बे बरफ जायगा नालाय दाहाय जिबखौ ओंखारनानै बे न'आव लाबोबाय न'आव लाबोनानै बिहाय बेजबोखौ अर खाथियाव दोनबाय गावसोरनि थाखागोथा जायगायावनो आरो। जेनेबा जों मा होन बेखौ गावनि न'आवनो ब बेखौ अरखाथि दसे सम माने बेखौ दोनबाय बा असाय होबाय बेखौ जिबौखौ माने खाथियाव दोन दोनबाय आरो जिहेथु बे बिनि मोदोमा एसे दुंखांफिनदों बिदि साननानै बैगानो गाब सलापुर साथाम दङ बे फिस्लाफोर साथामाबो नुनानै फिसाखौ बे मा बु मोन बि ख बे जाखौ मोनबोदोंा बे जायगानिफ्राय मोनदों होननानै खोन्थाबाय आरो बिसाया ओमफ्राय बेनिफ्राय दा जिबौआबो माने एसे सिरि मोनहांबाय। सदों मोनांनायनि गेजेरजों बियो।
लांदां
जिउआ माने ओरै माने बे थैहाबनानै थानायमोनना जेबोआ बेनि थाखाय बे। ब जाबाय माने स जानानै ओरबा ओरै ओरै ओरैब ओरै खारलायबाय। खालाय बारलाय खालबाय थाबफ्राय माने फिसााजलाफोरा नुनानै बेखौहाय। बिफांखौ नुनानै खोनन्थाबाय आरो एसेबां माजा बिदि खारलाबायबाय थाबाय होननानै बिफा नायफैबाय आरो बिफा नायफैनानै दा जौआाथ' ंलाबायबाय थाबाय जिबोआ माने गिहाबनानै खिखांनानै
औ
बे फिसाज्ला सासेखौ अरहैबाय बा सौहैबाय। बेखौ नुनानै फिसाया माने फिसायथ' माने गोसो मोजांमोन नालाय दा बेखौ बेफोरखौ नुनानै बियो बे जिबौखौहाय। थांनानै बा माबानानैखौहाय माबाहैबाय। बुहैबाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो दा माने ‌। बुहैबाय आरो दा ओमफ्राय फिसााज्लाफोरखौह बि फिस्लानि थाखाय बे माने बिदि जाथाव नङा खोथामोन आरो बेयो
औ
ओमफ्राय दा बिदि नुनानै माने जोङो जि सिक्षा मोनो जे जोङो बायहेरानि मानसि बा जोङो जुनादफोर जायफोरा जायफोरा माने बिदिनो बे गावनि आखुखौ गारनो हाया एबा गावनि जि आखु दङ माय जुनाद होन बे जुनादा जायखौ मा मानसिखौ नुबा अरो बा मानसिखौ नुबा गियो बेफोर माने म मालाबाबो सोलायनो रोङा जे बेफोरखौ अनखांनानै माने जोङो जेबो मुलाम्फा जाया माने बिसोरनि आखुआ बेनो हा बे अरलाय बा सौलाय बिदिखा बिसोर मालाबाबो सोलिया बेनो आंनि होननाया माने बिथाङा दा आं होननाय जि खोथाफोरखौ गोसोआव बोरै मोनदों बेफोरखौ फोरमायफिननो हागोन
औ माने अनजाया माने जाय अनजायाथ' बेखौसो अनगोन
औ औ
ओ आं अननाय होननानैनो मोनसे साननाय फैदों आरो आंनियावबो मोन एसे खोथा फैदों आं बेखौ फोरमायनो सानदों नोंथांनि सिगाङावहाय नोंथाङा एसे खोनासंबानो जाबाय मा ओंथि ओंखारो औ दा बुंनो थाङोब्ला आं जागायजेननोसै जेनेबा हमनानै ला मोनसे गामि आरो गामि बेयावहाय बयबो माने बिदिनो सोरबा बोरमा गुमो बा मोसौ गुुमो बिदिनो थानानै माने सोलिनानै थायोमोन आरो दा बिदियावनो सासे माने सेंग्रासा दं आरो जेनेबा लाइमोन सेंग्रा बारा बोसोर जायो बेबो माने बोरमा गुमोमोन आरो दाना बे सानसेखालि बोरमा गुमबाय थानानै दंफां सायायाव दं ओमफ्राय माने मानसिया बिराद बानाय मोनबाय आरो खोमा मानसिया बानाय मोननानै मोनसे दिमाग बाहायबाय मानसिया माबा मोनसे बुस्थु खालामनो नागिरबाय गामिनि मानसिफोरखौहाय दानाबा बे दंफां सानिफ्राय बै एखखे गामि खाथियावहाय खारदिंहैबाय ओमफ्राय होनबाय सियाल सियाल होनबाय माने ए एखखेमाने ए बुंबाय बोरमा गुमनानैसो जाखायो नालाय बेफोरबादि
औ।
सियाल खौहाय हमनानै थांबाय एबा सियालानो माने गैया मासेबो गैया थगायदोंसो नालाय बे सेंग्राया माने गाव गावनि फुरथिनि थाखाय माने थगायबाय माने मानसिफोरखौ
औ
हेलौ नोंनि आवाजखौ मोजां खोनाफैयाखै हेल'
हेल'
औ आवाजखौ मोजां खोनायाखै एसे लासै बुंलाय हेल' हेल' खोनाफैयाखै आंनाव खोनाफैयाखै‌ ओंहो हेलौ हेलौ औ खोनायाखै औ दे बुंलाय दे औ औ औ ओ औ औ औ नोंथ' नोंथ' होननायखौ एसेबाबो खोनानो मोनानो गोजोनदों दा बिथाङा बिथाङाथ' आंनो एसेबाबो फोरमान होबाय जे सियाल आरो गथ' गथ'नि काहिनिखो दाथ' बेफोरबायदि जोङो आबै आबौनिफ्रायसो खोनायोमोन दा बिथाङा जि खोथा फोरमायदों बहुद गोजोननाय थाबाय
दाथ' आंनि बुंनाय बेनो जे नोंथाङा हेलौ हेलौ अ दाथ' नोंथाङा जे नों बेखौ बहुद बहुद गोजोननाय थाबाय दाथ' टाइमावबो जानानै फैबाय आं माने एसे खामानियाव दं आं बे खामानियाव आवगायनो सानो आरो